खोनादों ना
औ नोंथां
औ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ।
अ आङो ओरैनो दं नोंथां
ए दसे सम सावरायनो हागोन ना नोंथां।
औ हागोन नोंथां।
औ। नोंथाङा दा जोंनि माखासे बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै एसे। फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां थारैनो जोङो बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होनोबाथ' गोबां ओंख्रिफोरखौ मख'नो हायो जेरैहाय जोङो अनला ओंख्रि आरो। नाफाम ओंख्रि नारजि अमा बेफोरखौ जोङो रायखांनो हायो नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो जोङो अनला ओंख्रि होननानै। बुङोबा जोङो बर'नि दोरोङारि बेखौ जोङो गोबां गुबुन गुबुन रोखोमै जानो हायो जेरै जोङो बेदरजों जानो हायो आरो मैं मैगं थाइगंफोर जों जानो हायो ना बेदरजों जानाय होनना बुङोबा जोङो। अनलाजों दाउ अनलाजों मुला अनलाजों मेवाइ अनलाजों खख्लिं आरो अनला आलु म
मैगं मैगं थाइगंफोरजों जोङो जानो हायो आरो नोंथां खोनादोंना।
औ।
औ आरो बेबायदिनो जोङो गोबां रोखोमै जोङो मैगं थाइगं होनानै अनला ओंख्रिखौ जानो हायो नङा होमबा नोंथां खोनादों ना नोंथाङा
औ औ
हेल'
औ खोनादों
हेल' नोंथां
खोनादों ना
औ आरो जोङो अनला ओंख्रि संनो थाखायथ' जोंहा खारदैनि गोनां। खथिथार जायो नङा होमबा नोंथां दा जोङो खारदैखौ बबेनिफ्राय मोनो होननानै बुङोब्ला खारदैया जाहैबाय जोंहा थालिर बिलाइ बा थालिर गांखंफोरनिफ्राय जोङो। सावनानै हाथ'फ्ला खालामनानै बेखौ दैजों लगायनानै सरोब्ला जोङो बेखौ खारदै मोननाय जायो थिग बेबायदिनो आरोबाव जोङो माखासे जेन'बा सिबिं आरो बेसर बेबायदिनो बिसिनि जिगाब ना सिबिं बेसर जिगाबफोरखौबो सावनानै हाथफ्ला खालामोबा जोङो बे खौ दैजों गलायनानै मोजाङै सरोबा। बा गोहोयोब्ला जोङो खारदै मोननाय जायो जोङो खारदैनि बदलै हाथायाव बायनानै मोननाय जे जाग्रा सदा बेखौबो जोङो बाहायनो हायो। थिग बेबायदिनो अनला ओंख्रि संनायाव सदा एबा खार नि गोनांथिथार जायो बेबायदिनो जोङो। सदा आरो खारदैजों लोगोसे जोंहा। अनला संनो थाखाय जोंहा गुबै गोनांथियानो जाहैबाय अन गुन्दै दा बे अन गुन्दैखौ बबेनिफ्राय मोनो होननानै बुङोबा जोङो। बन गुन्दैया जाहैबाय जोंनि बे माइरं ना जों जायखौ ओंखाम जायो बे बे खौ जोङो सोमनानै दोनग्रोनांगौ बेनिफ्राय जोङो बेखौ दैनिफ्राय बोखांनानै सुस्र'नानै दसे सम सर' होनानै जोङो बेखौ देनो हायो जोङो बेयाव अनखौ देनाय होनना बुङोबा उवालजोंबो जोङो देनो हायो आरो जोङो बिरोंदामिननि जौगाहोजानाय माखासे ग्रेन्डारफोर बेजोंबो जोङो देनो हायो ओमफफाय बेनिफ्राय जोङो अन गुन्दै मोनबाय नालाय जोङो दा दाउ बेदरजों संनोबा दाउ बेदरखौ थियारि खालामनो नांगौ दा दाउ बेदरखौ थियारि खालामखांनायनि उनाव जोङो दाउ बेदरखौ एवफ्रामनो नांगौ बेबायदिनो एवफ्रामखांनानै बेयाव बेखौ जोङो बेदरखौ खांनानै दोनथ'नो नांगौ
औ
बेनिफ्राय जोङो थाव गुबैखौ बा थावखौ सारायाव होनानै मोजां गोहोफिननानै बा दुंहोफिननानै जोङो सामब्राम बानलु एवनानै बेयाव दै हरनो नांगौ बेनिफ्राय जोङो दै हरनानै दैखौ मोजाङै गोदौ होनोनो नांगौ दसे सम ग्लब ग्लब बेनि उनाव जोङो अन गुन्दैखौ हरनो नांगौ बिनि सिगां जों खारदैखौबो हरनो हायो बा खारदैखौ जों अन गुन्दै हरखांनानैबो होनो हायो आरो बेबायदिनो जोङो अन गुन्दै हरनाय समाव जोङो खोस्लि एबा गारबाजों एरग्लिबाय थानो नांगौ जाहाथे अन गुन्दैया गोदोनानै सिङाव लाद्रा जाहैया बिनि थाखाय आरो बेबायदिनो एरै एरै एरनानै दसे सम गोदौहोफिननो नांगौ। बेबायदिनो माखासे सम गोदौखांनानै बियो मोनसे ओरैनो बिनि सिगांथ' जोङो अन गुन्दै होखांनानै दसे सम गोदौहोनानै जोङो जे दाउ एवथ्रुमनानै दोननाय बेखौ होग्रोनो नांगौ बिनि उनाव मोजाङै ग्लब ग्लब गोदौ होनानै जोङो बेयाव माखासे मस्ला हारिनि लाइफांफोर खौ होनो नांगौ आरो बिनि माखासे समनि उनाव मोजाङै गोदौहो फिननानै बा नांगौसेबां जबहोनानै बेयाव मस्ला हारिनि लाइफांफोर हरनाय जायो बा मस्लाफोर हरनाय जायो
बेनि उनाव मस्ला हरखांनानै बा बायदिसिना जे जोङो सामब्राम गुफुर बेफोरखौ हरखांनानै मोजाङै जाजानायसेबां बा नांगौसेबां जोङो जबहोनानै जोङो बेखौ साखिनाय जायो। साखिनाया जाहैबाय जोङो बेयाव माखासे संख्रि बानलु आरो गुबुन गुबुन माखासे होनो गोनांफोरा थि जादोंना जायाखै ना बेफोरखौ जखा सुनो थाखाय जोङो साखिनाय जायो साखिनाय मानि जानायनाय नङा होमबा नोंथां दा बेयावनो जोङो खांनानै बे अनला ओंख्रिखौ खांनाय जायो आरो बावनो अनला ओंख्रिया मोनबाय दा बेबायदिनो जोङो नाफाम ओंख्रियाबो जोंनि बर'नि मख'थाव बि खौ जोङो ना गोराननिफ्राय बानायनाय जायो। नाखौ फोराननानै जोङो थास'फोरजों देग्लिनानै बेखौ हासुं एबा भयामफोराव सोनानै दोननाय जायो। दा बेखौ जाजानाय सम जानाय लोगो लोगो बा माखासे सानहालागैनि उनाव
बेखौ जोङो जाजानाय जायोबा थाव गुबैखौ सारायाव होनानै मोजाङै गुदुं फुदुंनानै जोङो बेयाव सामब्राम बानलु होनानै एवथ्रमनो नांगौ बेनि उनाव नाफामखौ हरनानै दसे एरनानै दै हरनो नांगौ। बेनिफ्राय दैखौ रानहोनानै जोङो मस्ला हारिनि लाइफांफोर होनानै बेबायदिनो बेखौबो ओ साखिनाय जायो आरो नोंथां बेबायदिनो नाफाम ओंख्रि खौ जोङो संनानै जानाय जायो नाफाम ओंख्रिआ ओरैनो जानायावथ' जोबोद मोदोमनाय नङा होमबा नोंथां? दा बेनो आंनि नोंथांनो फोरमायनाया नोंथांआबो फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ आं दा नोंथांजोंहाय जोंनि माखासे औ खोनादों ना? खोनादोंना औ ओ सबाय आरो साम' सबाइ साम' ओंख्रि संनायखौ आं नोंथांजों खोनथासै आरोना दा सबायाइ साम' खौ संनोब्ला जोंसो समावनो जों दैमानिफ्राय जोंहा साम'खौ लायखनो नांगोन नङा होमबा दा सामखौ जोङो दैमानिफ्राय जोङो लायनांगोन बेनि उनाव लाबोनानै जोङो न'आवहाय मा खालामनांगोन जोङो बे साम'नि माखासे दाखोनफोरखौ जोङो मोजाङै गारनानै लाखाजोबनांगोन आरो बे जाजाया नालाय बेनिफ्रायायनो जोङो ओ साम'आथ' गोबां रोखोमनि थायो नङा होमबा जेरै साम' गोलाव आमफ्राय साम' दाहोन बाय होनो आरो जोंनिथिंजाय बेबायदि आमफ्राय आरोबाव साम' लादाय बेबायदि बे साम' गोलावफोरखौ जोङो लाबोयोब्ला बा साम' दाहोनायफोरखौ लाबोयोबा जोङो बिनि दाखोनखौ गारनानै आरो बिनि मा साम'नि खिथुखौबो जोङो दाननानै लानांगोन आरो बेनिफ्राय जोङो दाननानै लानानै बे साम'आ माखासे मैलाफोर थायो बेखाय जोङो बेखौ फुख'नानै लाग्रोनांगोन बेनि थाखाय जोङो माखासेफ्रा सोरबा सोरबा म'नाफ्रावबो सोनानै मानजियो आमफ्राय दा आं बांसिन नुनाया जेरैहाय थौफ्रावहाय एबा दोआवहाय लानानै ओ लेबुफोर एसे होनानै बेखौहाय आखाइजों मोजाङै मान्जिख'नानै लायो आरो गोजों जाजासिम जेब्लासिम गोजों जाया अब्लासिम बेखौ मानजिबाय थागोन आरो बेनि उनाव जेब्ला साम'आ एसे गोजोम जागोन बेखौ दै मोजांजों सुनानै लाग्रो लागोन आरो आमफ्राय बेनिफ्राय ओ दसे सम सोमनानै दोनथ'गोन जाहाथे सबाय जोंहाथ' सबायजों संनोबो हायो नङा होमबा जों सबाइजों संनोबो हायो आरो गोबां बिदिनो माखासे टमेट'फोरजों जोङो एवनानै जानो हायो साम'खौ नङाबा माखासे बे नेरसिं बिलाइआ बेखौबो जोङो होनानै एवनानै जानो हायो आरो गोबां गावबा गाव माजों जानो हायो बेबायदिबो जायो खायफा जोगोनाथजोंबो जायो नङा होमबा ओ सबायजों संनो थाखाय थाखाइ मा खालामना लानांगोन जोङो सबायखौ जोङो सिगाङावनो हुख्रेमनानै लाग्रोनांगोन नङा होमबा ओ
औ नोंथां
सबायखौ हुख्रेमनानै जोङो मा खालामगोन उवालाव देनानै‌ लागोन उवालावहाय बे सबायनि माखासे ओ बिगुरखौ जोङो खुनानै लानांगोन आरो आमफ्राय बेनिफ्राय जोङो खंग्रायफ्राव हाननानै बेखौ जावनानै लानांगोन बेनि माखासे मैलाफ्रा बे सबाइनि बेगुफोरा ओ जाहाथे ओ खुगा लानांगोन एबा थांफायो आरो आमफाय जावनानै लानांगोन मोजाङै ओमफाय जोङो बेनिफ्राय जोङो साब सबायखौबो मोजां सुनानै लागोन आरो आमफाय सबायखौ सुखांनानै जोङो साबाइखौ रुनानै लागोन आरो दा दाथ' कुकारफोर दंखासै नङा होमबा जों कुकारावबोनो खासै आरो खारै एसेफोर होनानै जों रुनानै लागोन बेनिफाय सबायाबो जेब्ला रेदि जागोन अब्ला जोङो साम'खौहायबो एवनांसिगोन आरो दा साम'खौ एवनो थाखाय जोंहा नांगौ ओ गासिबो मुवा जेरैहाय थाव संख्रि बानलु मस्ला मस्लि ओ इफोरखौ होनानै लाखानानै मोजाङै एवगोन साम'आ दै रानजासे एवगोन बेनिफ्राय जोङो बांद्राय एवथारब्लाबो साम'आ गवनो आरो सोबबाबो। ओमफ्राय बेनि उनाव जों मा खालामगोन एसे एसे दै होनानै बेखौ दसे एवगोन आरो जाहाथे साम'आ मोननायनि सबायाथ' जोंहा मोनखानाय नालाय ओंखायनो साम'खौबो जों एसे मोनहोगोन। बेनिफ्राय बे रुनानै लानाय सबायाइखौहाय जोङो बे साम' लुसनगोन आरो। दा बिदिनो दसे सम साम'जों सबायाइजोंखौ गोदौ होबाय थासिगोन बेनिफ्राय संख्रि साखिनानै माखासे गंगार दुन्दियाफोर होगोन नङाबा जों दुन्दिया मोननाय समाव दुन्दिया होगोन बेबायदि संनाय जायो आरो। दा सबबाय साम' ओंख्रियाबो गोथावानो। आरो जोङो माखासे जेरै जोगोनारफोरखौ सङनोब्लाबो जोगोनारजोंबो जाजायो नङा होमबा? दा जोगोनारजों संनायाबो बेबायदि
औ
जोङो मा होनो सिगाङाव सब साम'खौ जोङो एवनानै लाग्रोनांगोन मोजाङैहाय बेनिफ्राय जोङो जोगोनारखौ हानानै लानानै हरनानै बेबायदिनो ए संनांगोन आरो ओमफ्राय बेनिफ्राय दै होनांगोन। मोजाङै जाहाथे जों राबो गेब्लेयो बेबायदि आरो दा मोननैजों बेबायदि बिदिनो सङनो सबाय ज जोगोनोनखौबो आरोबाव जोंहा नारजि अमा बेखौबो जोङो बुंनो हाबावो जेरै नारजिखौ जोङो संनो थाखाय सिगाङावनो बै फाथोनि फओमफ्राय बिलाइखौ जोङो खानानै लाबोनांगोन आरो। जेब्ला फाथो दाननाय सम जायो अब्लासो बे बिलाइखौ खानानै लायखायो ना? फाथोखौ दानबाथाय जोङो बिनि बिलाइखौ खानानै लाबोनानै न'आव मोजाङैहाय फोराननानै लाफैगोन आरो सान्दुं गोसेायावहाय फोराननानै बेनिफ्राय साननै बा सानथामसो फोराननायनि उनाव फाथोआ जेब्ला मोजाङै रानो अब्ला बेखौ जोङो बुरजाथाब्ला गस्लााबफ्राव सोनानै दोनबाय एसे लबब्लाबो रोङो मनाखौ सोनानै लाबाय नङा होमबा बेबायदि खालामो आरो बेनिफ्राय जोङो बेखौ जेब्ला संनो होमबा जोङो एसे हरसिगोन गाहाम सोमनानैबा दसे सम सोमनानै दोननो हायो जाहाथे गोखाया एसे खारगोन होननानै बुङो आरो। दा सोमनानै जोङो मोजाङै सुखांनानै लानानै बेखौबो रुगोन। कुदारफ्रावबो रुनो हायो आरो। एसे खारैफोर होनानै जेन मोजाङै फनानै लानो हायो। आरो देरफ्र्लावबाबो जोङो रुनानै लानो हायो। खारै होनानै जों मोजाङै रुनांगोन बेनिफ्राय जोङो सागंजों बिराद साग्रनांगोन आरो गेब्लेेजासे बेखौ मोजाङै गेब्लेेजासे सानानै लागोन बेनिफ्राय बेदरजों सङोब्ला जोङो माखासे बेदरफोरखौ जोङो एवनानै लाखानांगोन अमा बेदरखौ मोजाङै थाव संख्रि बानलुफोर गासै नांगफोरखौ होनानै एवना लाखागोन आरो। एखबाखबाबो बिदिनो एसे बेदरखौ मोनह मोनहांजाजासिम एवखानांगोन ओमफ्राय बेनिफ्राय जोङो नारजि बेखौबो बे बेदरावनो हरसिगोन आरो बेनिफ्राय नारस्रुजों बेदरजों होजानाय बेखौ गोदौ होबाय थासिगोन बेबायदि संनाय जायो आरो ओमफ्राय दा खायफा खायफा ओरैबो सङो जेरै नारजिखौ एसे फुदुंनो आरो सारायावहाय एसे एवनानै लागोन। बेनिफ्राय सिफ्लेजोबनानैहाय उनावहाय बेखौहाय बेदर एवनायावनो एसे एवनायावहाय एवखानोसै ओमफ्राय दै होनानै गोबाव गोदौ होनाय बेबायदि बो संनो हायो आरो नारजिखौहाय। डाइरेक्ट रुवालासिनो सिफ्लेनानैबो हरनो हायो बे बिदिबो संनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ओमफ्राय जोङो खारैखौ होथारनांगोन अब्लासो जोंना माबे नारजिया रुयगोन आरो खारेन्ट होआब्ला बे नारजिया बारा रुयनाय नङा गैयानो नंया गोथावबो जानाय नङा बिदि आरो दा खारै गैथाराब्ला जोंहा माखासे सदा फोरखौबो बाहायनो हायो नङा होमबा बि दा बेफोरनो जोंनि बर'नि माखासे एंगार हायै आंगो ओंख्रिफोर नङा होमबा दा माखासे जोंनि ओंख्रिफोरा बिसोरो जि आइ टेकबो मोनबाय नङा होमबा